अ खोनादों खोनादों।
औ दे जागायदो मानि सायाव लायरायगोन दिनै
ओ ओ दैज्लां आरो मेसेंनि आबादनि सोमोन्दै रायलायसै ना?
अ जागोन दे लायराय जागोन ओरैनो नोंसिनिथिं मा मा मावनाय जायो जेनेबा दैलां ओमफ्राय मेस सेंफ्राव
जोंनाथ' दा दैज्लाङावहाय ओ खुमब्रा जोगोनाथ ओमफाय मैथा
अ
ओमफाय बिदिनो खांख्रि कला ओमफाय बिदिनो आरो सार ओमफाय नोंसिनिथिं?
जोंनिथिंबोथ' बेखौनो मावनाय जायो ओमफ्राय बांसिन दैज्लांनि गाहाय आबाद होनना बुंबाथ माइयानो जायो जों
औ औ औ
ओमफ्राय बेजों लोगोसे दैलाङाव जानाय मैगं थाइगंखौ बाय गायनाय जायो नों जेरै होनलांनाय बायदि। खुमब्रा दङ। जोगोनाद दं ओमफाय सबाय बिमा
अ अ सबाइ बिमाखौनो होनो।
अ
ओमफ्राय भिन्दि खौबो गायनाय जायो नामाथाय? भिन्दि दै मेसेङावबो जायो नामा भिन्दिया
मेसें दा जायोथ दैज्लाङाव जायो ।
औ ।
अ मेसेंनि बिफांबो दं खोमा मेसेंआव थाइ माबाग्राबो
थाइग्राबो दंना।
औ औ ।
उम।
ओमफाय सारमोननाव मा मा दं? मा मा
ओरैनोथ जोंनाथ सबाय बिमा दं । ओमफ्राय थाइबेंबो दङ थाइबें जोगोनार दं नामा? अ आं बारियाव मोजाङै हाबना नायाखै माने था दं जानांगौ माबा माबि मोनैसो मेगं
औ औ।
नोंसिनावलाय?
जोंनावबो बेनो खुमब्रा दङ ओमफाय थाइबें खांख्रिखला भिन्दि बिनो
ओरैनो मिसें आव मा मा मावनाय जायो सार?
मेसेङाव ओरैनो ओ‌ आलु दङ ओमफ फाय मुला लाफ फा ओ मथ थर गरसि बेफोरखौनो मावनाय जायो।
उम
ओमफाय सार नोंसिना
ओमफ्राय ओरैनो माबायाव फाननो थाखाय माबायो नामा गायो नामा ओरैनो?
फाननो थाखाय गा गाया सार जाहा ओरैनो नय जानो आन्था एफा एफा औ।
नो बांद्राय गाया बुरजा एसे गायो जेनेबा नआव जानो थाखाय आरो
अ अ मोजाङानो ओमफ्राय सार जुखामफोर मावो नामा नोंस्रा?
जुखामखौथ देग्लाय मावाखै जोंहा ओरैनो थांनाय बोसोराव ओरैनो जानो थाखाय एसे गायदोंमोन ओमफ्राय
औ
नोंसिनि ओरै बागानफोर बानायो नामा जुखामनि?
जोंखाम ओ जोंनि ओरै गामियावहाय बरफोरखौ खालामनाय नुवा खेन्थु बे मुसलमानफोरखौ नुयो आरो । बिसोर माइ गाय औ औ माइ गायखांनायनि उनावबो हाखौ ओरैनो दोना बिसोर । जुंखाम गायो आरो ।
उम
दुब्लि दुब्लि जुुंखां नुजोबो जा। गिदिर-गिदिर माबा बागान खालामो बिसोरो जओंखामनि।
ओरैनो दामफ्रा माबायदि जेनेबा
दाम होनोबा मिथियो सार बिसोर थनैजों बिस थाखा खाहामलायो थसेयाव दस थाखा गोग्लैनाय। सारमोननि टिम बोरै दामा?
आंथ इसि नाय जायाना आं बांद्राय मिथिया माने दामफोरखौ।
आ
जानांगौ बेबायदिनोसो
औ मेसेंफ्राव आलु आबादखौ गोबां मावो नामा सार नोंसिनाव?
जोंथिंथ मावो होनोमबाबो जोंहा माने अनलि ओरैनो जानो थाखाय गायो आरो जेनेबा बिदिनो। दब्लायनि दब्लाय सानस्रिखायो । बुजै गैया
औ औ मोजाङानो। जोंनाबो फाननो थाखाय बिदिनो
ओरैनो मा आलु गायो नों सिना?
जोंहा माने बे मा होनो आलु गुफुरखौ लगायो बे गोजा। गोजा गाब दंना बेखौ गायनाय जा आरो बे गुफुरखौ लाबोनानै गायो‌
उम ओरैनोलु फिसा फिसौ म होनो?
सा आलु फिसाखौ बिदि नाम होननाय मिथियालै आं । बे मा होनो आलु फिसाखो फिसा होनबानो मिथियो आरो
अ जोंथिं बेखौ खानफुरिया ना माबा होनोमोन खोमालै आलु फिसाखौ
औ औ
ओरैनो दङ आलुवा मोननै मोनथामसो रोखोम दं बांद्राय मोजाङै मिथियामोन आं ओरैनो हाइजेंफोर गायनाय गैया हाइ हालदैफोर मेसेङाव
मानि। गामियाव गायो आरो हालदैफोर ओरैनो बागान खालामो । बिदिनो गुवारद्राय नङा आरो। बिगासे गाम बिदि दं आरो गाय गायजोबा गायजोबनाया सोरहाबा सोरहाबा दं गामियावहाय
ओरैनो बिजनेसनि जोंनिथिंथ ओरै बांसिन माइखौनो गायो ओमफ्राय ओरै दै गैयिफ्राव ओरै हाजो हाजोफोरोथिं गायै जानांगौ बिदिनो बुरजा-बुरजा गायो ओमफ्राय ओरैनो थरमुसफोर गाय न गैया नसोरनिथिं?
तरमुस जोंनि थिं गायनाय नुवा सार थुरमुसखौहाय
अ
ओरैनो माबा मा होनो मेसेंयावहाय स्ट्रबेरि स्ट्रबेरि गायनाय नुयो जोंनि गामियावहाय सासे आबादारि दं बे स्ट्रबेरि आबाद मावो मेसेंयावहाय
ओरैनो माबायदि मावनाय जायो एसे मिथियो नामा सारआ।
बेखौ ओ फुलि लाबोयो खोमालै आमफाय आं गायनायखौ नुवाखै जिखुनु बे देरनानै फिथाइ थायनायखौल' नुनो मोनदों। स्ट्रबेरिखौ जिखुनु बेखौ मेसेङाव मावनाय जायो आरो ना। औ औ दामखौ मिथियो। बेयो दामखौ नैजौ बाजि ग्रामाव नैजौ बाजि बाजिग्रामावहाय जौसे जौसे थाखा लायो स्ट्रबेरिया आरायस' ग्रामावहाय माबा मा होनो औ औ फुवासेयाव हाय एकस' थागा लायो।
अ।
औ बोसोरै बे मावो माने बेयो मेसेङावहाय बे स्ट्रबेरिखौहाय बिदिनो बांद्राय गुवारबो मावा बेयो आदा बिगासो मावो आरोना। बेयावनो माने गोबां रां खामायनो हायो माने ओमफ्राय गोबां जोथोन लानांगौ जायो आरो स्ट्रबेरिखौ बिदिनो दै होनाय फ्राय लानानै बिदिनो एफा एनै एम्फौ जानो हायै फोरनि मुलिबो होनां होनो गोनां जायो आरो। औ।
ओमफ्राय ओरैनो बे नआव जानाय जेनेबा मा होनो आलुफोरावबो मेडिसिन बाहायो नामा?
अ। जोंनिथिं ओरै मानि फाननो थाखाय नखर नखर माबायाना आलुखौहाय आबाद मावनाय जाया नख'र नख'र जानो थाखाय गावबा गावबागाव नखराव मावनाय जायो नालाय बेखायनो बिदि मेडिसिन जेबबो जेबबो होनाय जाया आरो
अ
बांद्राय गुवारबो मावखाया नालाय बिदिनो सोरहाबो मावथारबा बिगासे आदा बिगा बिदिनो मावो आरो
अ
औ ओमफ्राय सारमोनथिं बोरै बिदिनो फाननो थाखाय मावो नामा गामिफ्राव
थिंथ सोरबा सोरबा मावो मावनाय आलुखौ सोरबा सोरबा फाननो थाखाय मावो ओमफ्राय मैगंफोरखौबो बिदिनो दङ बिजनेसनि थाखाय बाहायो
औ औ। औ औ मेडिसिन फोर बाहायो नामा
ओरैनोथ' न'आव जानायखौ बांद्राय बाहायनाय जाया ओरैनो बांद्राय एम्फौफोर अरोबा इसेफोर होनाय जायो मुलिखौ।
औ औ
उम।
ओमफफ्राय माइफोर आबाद मावनायफ्राव इउरियाफोर बाहायो नामा?
अ माइआव एसे हासार होनाय जायो माने स्था
औ औ।
माने सिगां बायदिथ नंला नालाय सिगां बा जायोमोन माने हासार होआबाबो। ओमफ्राय दा एसे होनाय जायो आरो बाहायो ना बाहाया?
जोंनिथिंबो बाहायो सार बिदिनो गासिबो बाहायाबाबो बिदिनो ओ सोरबा सोरबा बाहायो आरो
औ
अब्लाबो बांसिन बाहायजोबा।
उम
हा बुरजा दं बिस्रा बाहायनाय खौ नुनो मोनो एसे।
औ
औ
ओरैनोथ' हाइजें हालदैफोर गाइया खोमा सारथिं मोनथिं ना?
ओरैनोथ बिदि माबा मा होनो बुरजा बिगाथाम बिगाब्रै बिदि बिदि गायनाय नुया खिनथु नफ्राव एसे बारिफ्राव गायनाय नाय नुयो आरो एफा गावसोर न नआव जानो थाखाय
औ ओमफाय सार सारमोना फाना होनदों नामा मैगं थाइगंखौ
बिदिथ फाननाय जाया ओरैनो न आवल बाय जायो आरो जेनेबा
औ- औ -औ मोजां । अ सारमोनहा मा ओंख्रिमोन दिनै? अ जोंना माबा मा होनो अ खुमब्रा दं। ओमफाय थाइबें ओमफ्राय खांख्रि खला। ओमफ्राय जोगोनारबो दं आरो बेफोरनो
जोगोनाराबो ओरैनो माबा माबि बेलेग बेलेग रोखोमनि दं नामा ना माब्रै?
जोगोनार जोगोनारखौ आं बिदि रोखोम नुवाखै बे मोनसेयानो खोमा। बे एसे गोमो औ बे गोमोआ।
अ
ओरैनो फिसा गिदिर अबेबा फिसा अबेबा गिदिर बिदि माबा फुलि दङ खोमा मा। माबानि जोगोनारनि खिन्थु बे खालारफोरखौ आं चेन्ज जानाय नङा आरोना।
औ
औ ओमबा सार नाय
आ जाथसिगोन नामा सार?
औ औ औ दे।